औ नोंथां
औ
जानायनि बागै एसे सावरायनो सानदो नोंथां
औ
मैगं थाइगं औ बेनिफ्राय दा जेनोबा ओ अनला खारैखौ मारै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'निनो मुंदांखा मैगं औ
ओ अनला खारै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोङो अनलाखौ गोबां रोखोम रोखोमै जानाय जानाय जायो आरो अनलाखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो माइरंखौ जोङो सोम ग्रोनानै लानांगौ जायो बेनि दसे सम थानानै जोङो माइरङा ओ माइ रङा जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै नानै जोङो दिंखि बा थबसिफोराव देनाय नै ला गुनदैखौ खालामना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो अनला खारै खौ जोङो गोसो बायदियै ओ गोबां रोखोमै जाजायो जेरै खारै जानोब्ला जोङो औवा मेवाइ आ आरो बासिगि बायदिजोंबो जायो आरो ओ आरो जों थाइगिर खोरदै बायदिजों गोखैजों जायो आरो आरो जों अनला खारैखौ जानोब्ला गिबियावनो दैखौ जोङो गुदुं खालामग्रोनानै लायो आरो बेयाव जोङो ओ बेयाव जोङो बे औवा मेवाइखौ होनोब्ला औवा मेवाइखौ जोङो ओ खारै होनानै एसे रहायग्रोनानै लायो आरो रहाय खांनायनि उनाव दैयाव होना गोदौ होनाय जायो आरो बेवहाय जोङो ओ बा बेदर मा अमा मा बेदर बा ओ दाउ बेदरफोर होनोब्ला बेखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै ओ गुबुन ओ दाबोराव बोखांना लानाय जायो बेनि उनाव जोंना ओ मै गङा गोदौवो अब्ला जोङो बेखौ बेवहाय ओ अनलानि जा बे गुन्दै बेखौ जोङो आखाइजों सारस्रिनानै ओ होनाय जायो आरो बेनि उनाव नोङो गोसो बायदियै ओ अमा बेदर होनोना दाउ बेदर बेफोरबायदियै ओ होनानै जाजायो आरो आरो बेनि उनाव जोङो ओ गोसो बायदि मस्ला मस्लिबो होयो आरो दुन्दिया खासिथारि बायदि खौबो जोङो ओ होनाय जायो आरो आरो जोङो अनलाखौ ओ गोखै मैगं ओ जेरै थाइ गिर बायदिजों ना होनानै संनानै जायो आरो अनलाखौ जोङो साम'जों जानायखौबो नुदों आरो नोंथां औ जिबि आरो बे लाथाजोंबो जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन‌ नामा
औ हागोन ओ गिबियावनो मायरंखो सोबबाय आरो सोबाब सोबबाबो सोमाबाबो जेनेबा सुख सुखांबाय सुखाना दसे दोनबाय आरो फाय दोनना दैया सरदबाय बेखौ ओ थबसियाव बा ओ मिक्सार मिसिंआव देबाय आरो बा दिपथियाव औ देखांनानै बिखौ ओ दै अनला खारैखौ दैखौ फार्स्ट आवनो गु गोरौ होग्रो नांगौ औ बिदि ओमफ्राय दैखौ गोदौ होखांनानै बे दैयाव अनलाखौ होनांगौ आरो अनला गुन्दैखौ
औ
औ बिनिफ्राय बेखौ बेसे गोदौ होखांनानै ओ मा खारैखौ होनांगौ आरो खारै औ बिनिफ्राय नों औवा माबाखो औवा मेवायखो बिदिनो हाखांनानै सारायाव रहायग्रोनानै खारै होनानै बेखौ उनाव अनलाया बाहाय गोदोबाफोराव अरला बेगरआव औवा बेवायखौ होनांगौ आरो बिनिफ्राय दाउखौ जेनेबा दाउबो अमाबो थायो दा थायखो‌ मोनसे जाय जाया बेनिफ्राय ओ अबावबा अमाखौ बाव दोना लाबाय बेनिफ्राय बेयावनो गोदौनाय समाव ओ अमा बेदरखौ अनलायाव होबाय आरो बिदिनो ओमफाय आरो औवा ओ मा अनला मेगंखौ जोंनि सेराव ओ मैफ्रिजोंबो जायो आरो मैफ्रि अनला मैफ्रि खदुदो जथु बेखौ। अनला मैखौ थाइगिर बा ओ मा होनगोन इखौ थाइजौ बायदिसिना मैखि खामनानै थायो आरो अदला बि होदो आरो जायखौ
औ
औ
औ औ औ बुंलाय नोंथां
मा मा माने ओंख्रिखौ बांसिन माबायो आरो मा होनो इखौ सावो जेनेबा सबाय सबाय ओंख्रि बेफोरखौ माबादि सङो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव सबायखौ ओ खायसेया न'आवनो गायनानै ओ फोनानैबो जायो। आरो खायसेया जायहा गैया बिसोरहा बाजारनिफ्राय बायनानैबो लाबोनानै जायो आरो ओ जोङो सबायखौ जानो ब्ला गिबियावनो सबायखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोयो। ओ मानो होनोब्ला सबाया गोरा जायो नालाय बेयो बेखौ गुरै जाहोनो थाखाय जों सोमो आरो सानि जा बे गोसोम दाखोन बेखौ ओ सोमोब्ला गुरै जानानै बे खारो नालाय बेनि खाय सोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो सबायखौ जोङो साम'जोंबो जायो अमा बेदर दाउ ओ बाय ना गोरान बायदिदोंबो जोङो जायो आरो जोङो साम' जों ओ मा होनो सबायखौ जानोब्ला गिबियावनो जोङो साम'खौ जोङो ओ हाथाइनिफ्राय बा दु जोङो दुब्लि दैमा बा दै हाखरफोरनिफ्राय ओ खननानै ला बोग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो साम'खौ ओ सोमनानै दोननाय जायो दैयाव सानसे बा साननै ओ बेनि जा बेनि औ जा मै ला बेयो ओंखारनाय बायदि आरो बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै खेबसे आरोबाव दैजों सुखांनायनि उनाव बेनि जा बे दा दाखोन बेखौ बोखारनाय जायो आरो उन जा ओ दाननाय जायो आरो एसे एसे बेनि उनाव ओ साम' खौ जोङो एव थावजों एवफ्रांग्रोना लायो बेनि उनाव बो एसे ओ बेलेग दाबोराव बोखांना दोननानै सबायाइखौ जोङो ओ खारै होनानै एवफ्रामना लानाय जायो आरो बेयाव जोङो मस्ला बो होजायो गोसो बायदि सामब्राम हाइजें बायदि ओ बेनि उनाव जेब्ला सबाया ओ मोजाङै गुरै जानानै ओ मोजां जायो आरो बेनि उनाव जोङो साम'खौ होनाय जायो आरो
औ
उनाव मोनोब्ला गोसो बायदियै दुन दिया बायदिसिना खासिथारि बेफोरखौ होयो आरो ओ जोङो सबाइखौ खायसिखौ खारै सङा लासिनो थावखौबो संनाय नुदों आरो उम जों सबायखौ ओ ना गोरान बिबदियैनो बांसिन जानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सबाइ ओंख्रिखौ साम'जों जायो ना जाया नोंथां
जोंनि ओनसोलाव नोंथां सबाइ ओंख्रिखौ साम'जों जायो
औ बिदिब्ला माबोरै ओ संनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथां आङो सावाइखौ संफेराखै आरो नोंथां
औ
औ बेनिखायनो बारा ओरै मिथि बाङा आरो
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओ गोदोनि बायदि ओ ओ ना खांख्राइ एंखावरि गांजेमा बायदिफोरखौ ओ मोननो थाङो ना थांला नोंथां
जोंनि ओनसोलाव दा खांख्राय ना खांख्राइखौ मोनो नोंथां बेनिफ्राय गां जेबाखौ मोननो थांला नोंथां मा फा मानै मोनो बहाबासो दा लाव ना-नाखौ मोनो बेनिफ्राय खांख्राइखौ मोनो खिन्थु ओ गांजेमाखौ मोननो थांला आरो नोंथां
औ
नोंसोरनि ओनसोलाव मोनो नामा गांजेमा ना खांख्राय
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरो एसे खम जालांबाय मानो होनोब्ला मानसिफोरा ओ आबाद मावनायाव गोबां ओ बे मुलि बाहायनाय जायो नालाय ओ बेनिखायनो बेफोरनि अनजिमाया खम जालांनो हम बाय आरो थेवबो माफा मान नै खांख्राइफोरखौ मोनो आरो एंखावरिफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय गांजेमाखौथ' नुनोनो थांला ओनायबायसा जाबाय जोंहा औ नोंथांमोननि औ बुंलाय नोंथां
जोंनि ओनलावबो बिदिनो नुदों होनला दानिया माबा गांसेबा एंखाउरिफोरखौ नोंथां
औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओ लाथा एम्फौखौ ओ फिसिनाय जायोना जाया नोंथां?
औ नोंथां फिसियो जोंनि ओनसोलाव नोंथां
अ माब्रै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो ला था सिखिरिया बिदै दैबाय दैखांनानै एम्फौ ओंखारो आरो ओंखारनानै फिसा फिसा फ्राय बिलाइ गोरलै गोरलै होयै होयै बाहाय देरहाबा गोदोर होलाय बाय होलाय बिदि ओमफ्राय रुग'बाय थायो लोमजाबाय थायो बिदिनो लाथाया
औ
बिनिफ्राय उनाव बाहाय बिमा जाहांबा नोङो बिलाइ नागिरनो थांनांगोन दाब दाब गामियाव आरो बिनि फ्राय अ बियो बिबा जानोसै मायाव खेबसे लोमजाबयो खननैना खनथाबा लोमजायो आरो लाथाया बिबा जानो जाबा बेनिफ्राय लोमजानानै उनाव गोमोन फायगोन जिहथु
औ।
गोमोनखौ हमगोन हमनानै ओ बस्था बा मुस्रिफोराव बा दख्नाफोराव खाथेनानै लाइ बिलाइ गोरान होनानै खाथेनानै दोनो खाथेनानै दोननानै बेहाय फिथोब थोबो आरो लाथाया
औ
औ लाथाया फिथोब थोबबाय थोबनानै हर हरनै दोननानै बिनि अखा अखा नायै ओ फिथोबनिफ्राय लाथा एम्फौखौ बोखारनाय जायो आरो ब'खनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ नोङो फाननोबो लाङो खायफाया खायफाया न'आव जानो आनथाबो लायो खायफाया फाननो थाखायबो लायो आरो बेनिफ्राय दानियाथ' लाथा एम्फौआबो गासै मानसिफोरानो जा फ्राम जौवो औ नोंथां मोननि थिं थिंजाय लाथा एमफौ लायो नामा
औ नोंथां ओ जोंनिथिंबो लाथा एमफौखौ खासे आइजोआ लायो आरो खायसिया बाहाजारनिफ्राय बायनानैबो जायो आरो नं औ नं नोंथां बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा
औ नोथां दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय अ नोंथांनिसिमबो दे नोंथां